खुलुमबाय नों औ खुलुमबाय नों। थां गोजोन बेलासि।
औ गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ। नोंथाङा दायो ओ-माबाफोर हाबा हुखाफोराव बिजि नामा।
आङो दायो ओरैनोसो दङ
अ आदसा बिदिब्ला आङो दायो नोंथांजों मोनसे सावरायनो हागोन ना? आबहावा गेब्रेंनाय गेब्रेंनायनि बागै। ओ-आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों। औ बिदिब्ला आं सावरायनोसै ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ जों बयबो मिथिगौ। आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै हा बिफां लाइफां जिब। जुनार दाउमा दाउसा बेफोर गासैखौनो जों मा होननानै बुंनाय जायो। आबहावा होननानै बुंनाय जादों आरोना दा जोङो ओ बेफोर आबहायाव थानाय बेफोर बार दै हा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंबो थांनानै थानो हाया आरो दा बार दै आरो ओ हायाव थानो गोनां थादेरसाफोरा थि बिबाङाव थायोब्ला सोर बेफोरो गोग्गो आरो बाहायजाथाव जानानै फैयो आरो ओ बाराव गाहायै जोंना मा मा थायो होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिगौ ओ नाइट्रजेन थायो अक्सिजेन गेस थायो कार्बन डाइ अक्साइड आरो माखासे दैलाव खफ' गलाय मोन्देर जानानै थायो आरोना। ओ बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे गेस ओ गेसआ जोबोर बाङाय बिबाङाव थायो आरो माखासे गेसफोर थाबावो खम खम बिबाङाव आरोबाव मा होनदों ओ बारा औ बे गेसफोरा थि बिबाङाव थायोब्लासो बारा गोग्गो आरो साफा जानानै थायो। दा मा माब्लाबा समाव गोनांथार नङि बेसाद एबा मुवा माखासे फैनानै बार दै आरो हाजों लोगोसे गलाय मोनदेर जायो। ओ बेबायदि थासारियाव जोंनि आबहावानि बार दै आरो हा गेब्रेंनाय। गेब्रेंनाया जानानै फैयो आरोना बे जोंनिया आबहावानि बार दै आरो हा गेब्रेऔनाया एक्सुेलि जोंनि सुबुंनि हाबा हुखाफोर मावनाय। नि जाहोनावनो जायो आरो सुबुङानो बे गेब्रेंनायखौ लाबोयो। आरो मालाबा समाव मिथिंगायारियैबो जायो गेब्रेंनाया जेनेबा बारहुंखाफोर फैयो। ब्ला बा दैबानाफोर जायोब्लाबो जोंना ओ आबहावानि गेब्रेंनाय जायो आरो मालाबा समावहाय
औ
ओमफ्राय मा होनदों आबहावा गेब्रेंनाय बुङोब्ला जोंनि बे ओ मा होनदों गोनां। थार नङै एबा थानो नाङि बेसादनि थाखाय आबहावा गेब्रेेंनाय जायो। ब्लानो बेफोरखौनो जोङो ओ गेब्रेंनाय खालामग्रा मुवा बुङो आरो दा ओ जोंना आबहावायाव बारनि गेब्लेंनाय जायो बारनि गेब्लेंनाया माब्रै जायो होनोब्ला जोंना मा होनदों दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो गोबां दिहुनथाइ नांगौ जानाय। नानै फैबाय आरो सुबुंनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय जोंना गोबां बायदि बायदि मुवा बेसादफोर नांगौ जायो। जेरै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय जोंनो गोबां बिबांनि नां नांगौ जानानै फैबाय दा जोंहा बेखौ सुफुंनो थाखाय गोबां दारिमिन गायसनगासिनो दङ दारिमिन इन्डासट्रिस फोर गोबां दिहुनथाइ दिहुननो थाखाय जोंना गोबांथार बायदि रोखोमनि दारिमिनफोर दिहुदों आरोना दा बेफोर दारिमिनफोरनि ओ दारिमिनफोरनिफ्रायनो जोंना दारिमिनफोर सालायनायनि फ्राय गोबां आबहावा गेब्रेंनाय जायो आरो जेरै बिसिनि दारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ऐ गोबां बिबांनि उखुन्दै गनाया जोंनि आबहवानि बारजों गलायनानै बारख' गाज्रि खालामो आरो गुबुंहोयो आबहावाया दा बे ओ उखुन्दैनि जाहोनावबो जोंना मा जायो गाज्रि जायो आरोना बारजों गलायनानै बारा गोगो नङि जायो आरो जाय जोंनि देहानि थाखाय माने जे-जेंना लाबोयो जोंनि हां लानायाव हायो आरोबाव दङ बारनि गेब्रेंनायनि जाहोनानो जाहैबाय मटर गारि सालायनायनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मटर गारिनि सालायनायाबो जोंना बांलांनो हमबाय दा ओ मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोंना सोरनाबा सोरनाबा गंनै गंथामहालागै गारि दंसेै आरोना दा सानफ्रोमबो बे गारि थांलाय फैलाय सालायनाय बा गोबां बेबायदिनो ओ गारि गिदिर गिदिर सालायनायफोरनिफ्राय जोंना गोबां उखुन्दै ओंखारनाय ओंखारो आरोना बे उखुन्दै गारि मथरनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै थाव खामनायनि उखुन्दै गयो आरो ना। बे उखुन्दैफोरनिफ्रायबो जोंना गोबां माने गेस ओंखारो आरो जेनेबा बेफोर गेसा जाहैबाय कारबनदाय अकसाइड गनाय जायो बेफोर उखुन्दैफोरनिफ्राय दा बेफोरो मा जायो बारावहाय बि सोरबो गलाय मोन्दैया जायो आरो ओमफ्राय बारखौ गुबुंनाय लाबोयो बार खहाय गुबुं होयो दा बिनिफ्रायबो जोंहा देहानि थाखाय खाय बेबो जोंनि थाखाय जेंना लाबोयो आरो जोंनि हां लानायाव बारा जुदि गुबुंले जायोबा जोंनि हां ओ लानायाबो जोंहा प्रब्लेम जायो जेरै हां लाख'नो हायि बे बेरामफोर जायो खायफा खायफा ना बेफोरबायदि जायो आरो सम अनि ओ केन्सारफोर इफोरबायदिबो जायो आरो आरोबाव लोगोसे दाखोर दाला गारनाय जोंना मानसिया बांनायजों लोगोसे ओ दाखोर दाला गारनायाबो जोंना गोबां बांलांनो हमबाय आरो ना। सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे दाखोर दाला मुवा बेसाद बाहायनाया बांद्रायनाय जानानै दाखोरानो माने गारनो जायगा गैला जाहैबाय। दा बेफोरनि गारनायाबो लामा सामा गारनाय जायो नालाय बिनिफ्रायबो जोंना सेवनानै गोबां ओ मा होनो गेब्रेंनाय लाबोयो आ रो दा बेनिफ्रायबो जोङो बारनि गेब्रेंनाय जायो। बेखौबो जों मिथिनो हायो आरोबाव लोगोसे ओ मोसौ माबा ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो मायाव गारो बुथारलाबायायनानै दै फोरावबो फोजावहरलाबायो दा बेफोरनिफ्रायबो जोंना गुबुंनाय जायो आरो दैफोरनिबो गुबुं नाय जायो।
औ।
दा जों मिन्थिबाय आरोना ओ अब्ला जोङो बेफोरखौ होबथानो नाजानांगौ आरो। ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो दायो माबाफोर फोरमायनो सानोब्ला फोरमायनो हागोन।
औ आंबो एसे फोरमायनोसै बिदिब्ला जोंनि न'सुं रायजोफोरनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
अ' जागोन दे।
औ जोंनि भारतबर्ष'आ मोनसे फैलाव गुवार हादर। फैलाव गुवार भारतबर्स नि सा सानजा खनायावनो जोंनि आसाम रायजोआ दङ। आसामनि नांजाब ना थानाय गुबुन माखासे रायजोफोरा जाबाय बिसोरनो अरुना- -चल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजराम, नागालेण्ड आरो त्रि -पुरा बेफोर रायजोफोरानो बेफोरनो माखासेया जोंनि नसुं रायजोफोर आसामखौ लाफानानै मोनस्नि रायजो खौ स्नि बिनानावनि हादर बुंना होनना बुंनाय जायो। भारतनि सा - सानजा खनायाव थाखानायानो माखासे रायजोखौ जयै सा सानजा भारत एबा सा सानजा ओनसोलनि होननानैबो बुंनाय जायो।
दा बिदिनो ओ सानजा भारतनि साहा बाहागोआ हिमालय हाजोमा सानजा आरो खोला बाहागोआ फातखाय आरो नागा हाजोजों बेंजानानै दङ बे ओनसोलनि साहाथिं जाय भुटान तिब्बत चीन हादर नि बाहागो आरो सा सानजाथिंजाय म्यानमार दङ । खोला आरो सोनाबथिंजाय बांलादेश दङ । दा जोंनि आसामनि राज थावनि दिसफुरा आसामाव जुनियायै असमिया बांला बर', कसारि, कार्बि, मिसिं, राभा, गार, डिमासा टिवा, दिउरि, मार, कुकि, साहा साहा थागिबि बिहारि, मणिपुरि, नेपालि आरो हिन्दी राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरा गाव गावनि फोरबो धोरोम आरि फालिनानै जयै गोरोबनानै थायो । आसामनि मिथिंगायारि हायनाया जोबोर मुहिनि गोनां । बुरलुंबुथुर आरो बराक बे मोननैया गाहाय दैमाखौ लाना आसामाव गोबां दैमा दैसाफोर दङ । बुरलुंबुथुर दैमानि दै दैमा दिप माजुलि जायखौ जों होनना मोनथियो बियो महराव बुहुमनि गेजेरावनो मखजाथावै गेदेरसिन दैमा दिप जानानै दङ । जोंनि हादरा उदां जानायनि सिगाङावनो सा सानजा ओनसोलनि गोबां बाहागो जायगा आसामनि सिङावनोमोन । उननि मुगायाव खुं खुंथायाइनि खाबुनि थाखाय आरो थागिबि हारिफोरनि गावारि जौगानायनि थाखायो दानि आसामखौ लाफानानै मोनस्नि आलादा रायजो दानाय जाबाय ।
उम्म ।
मोनसे ओ सानसे समाव नागालेण्ड रायजोआ नागा हाजो हिसाबै आसामनि आंगोमोन दा जिगुजौ ओ दजिथाम मायथाइनि से डिसेम्बराव बियो नागालेण्ड मुंनि मोनसे आबुं रायजो हिसाबै गनायथि जाबाय । बेनिफ्राय सिगाङाव मेघालयाबो आसामनि आंगोमोन । आरो बे आसाम बे समावनो आसामनि राजथावनिया शिलंमोन । दा जिगुजौ स्निजि मायथायाइाव मेघालया आबुं रायजोनि गनायथि मोनबाय । मेघालयनि मौ सिनरामाव बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हानायखौ जोङो मोनथिना मोनो दा मेघालयनि शिलं ङा मोनसे सावस्रि गोनां जायगा । दावबायारिफोरनि मुहिनि गोनां जायगाया जादों बरापानि दै बाज्रुम रुड ब्रिज बे फोरनो मेघालयाव खैला मोन खैलाबो मोननाय जायो बे रायजोआ मिथिंगायारि हायनाजों बुंफबनाय । आसामनि साहाथिंजाय थानाय अरुणाचल प्रदेशखौ सिगाङाव सा सानजा सिमा जोबनाय ओनसोल हिसाबै मिथिनाय जायोमोन । दा जिगुजौ ओ स्निजिनै मायथाइयाव बे ओनसोला मिरुआरि खुंजानाय, ओनसोल हिसाबै आरो जोबथारनायाव जिगुजौ दाइनजिस्नि मायथाइयाव आबुं रायजो हिसाबै, गनायथि मोननो हाबाय अरुणाचल अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनिया, जाहैबाय इटानगर अरुणाचल प्रदेशनि साहा ओनसोल हिमालय हाजोमा मालाय बेंगल ओ बेंग्लबनानै थानाय, थाखाय बेनि राय जौवथाया बांसिन जाउनाव उम बमदिला टावां आरि जायगायाव, गोजां बोथोराव बेफोर जायगायाव बरफ गो बरफ गोग्लैयो।
औ
एप्रिल दानफोराव बेयाव ओ हाजोफोरा गोबां रंखिना, बिबार आरो फिथाइ सामथाइजों समायना जानानै थायो। थावाङाव थानाय, गेदेरसिन बौद्ध मन्दिरा बौद्ध मन्दिरा, उम गुबुन हादरनि दावबायारिफोरखौ गोसो बोयो,
उम
बेबायदिनो एखे रोखोमैनो मिजरामाबो सिगाङाव आसामनि बाहागोमोन
उम
दा उम बाहागो जि जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयाव मिरुवारि खुं खुंजानाय ओनसोल आरो जोबथारनायाव जिगुजौ दाइनजिस्नि मायथाइयाव भारतनि आबुं रायजो जानानै फैबाय मिजरामा
औ
आरो जिगुजौ स्निजिनै मायथाइनि नैजिसे जानुवारियाव उदां रायजो हिसाब साबै दाजानाय मनिपुराबो मोनसे जोंनि